हेलौ हेलौ।
खोनादों नोंथां।
हेलौ।
अ औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
औ औ खोनादों नोंथां। हेलौ
खोनादों ना नोंथां।
ओ रायलायनायखौ खोनादोंना नोंथां।
हेलौ।
औ औ नोंथां खोनादों दा?
हेलौ।
औ खोनादोंना नोंथा? हेलौ। औ ओ।
हेलौ औ औ खोनादों औ खोनादों नोंथां दासो।
ओ मा खालामदों नोंथां?
अ दायो आंबो नै जिरायनानै दङ'।
अ अ। खबरफोर गासैबो मोजां ना नोंथां?
खबराथ' मोजाङानो बोथोरा बोथोरा मोजांब्लानो मान- सिया मोजां होननायनि
ओ औ खोनादों नोंथां। होमबा ओ नोंथाङा सम दं बा मोन औ औ खोनादों नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङा सम मोनोबा एसे जेनेबा मोननैसो ओ मोनसे थ'पिकनि सायाव ओ रायलायनो सानदों आरो नोंथां।
खोनादोंना नोंथां ओ माने ओ थ टपिकआ जाबाय ओ जेनेबा जोंनि बेखार जिउ जानोखि जाय जायबा सुबुंफोरा ओ मोजां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हायाखै एसे एनला फरायनाबाबो ओ ओरैनो बेखार जानानै दं। जों मा मा राहा लायोबा जोङो ओ गावनि जिउ राहाखौ खुंलांनो थाखाय राहा लामा मोनलांगोन। बेनि सायाव फंनैसो रायलायनि आरो नोंथां।
औ जागोन रायलाय जागोन।
जोंहा बेखार जेंना होनोबा जोंनि बेखार जानानै थानाय गोबां सुबुंफोर दङ ओ जायनि जाहोनाव ओ सोरबाया ओ मोजां- सोलोंथाइ मोनैयाव सोरबा न'खरनि रांखावरिनि जेंना बेफोरबायदियाव गोलैनानै गोबाङानो सासे ओ गुनगोनां सुबुं बायदिसिना जाहै नो हाया आरो सोरबाया ओ जिखुनु प्रब्लेम एबा माबा मोनसे जेंना जानानै मोजां सोलोंथाइ लाजोबनो हाया। आं सानो नोंथां ओ जों जायफोर। बेफोरबायदि गोलैनाय एबा बेखार जानानै थानाय सुबुं बेफोर ओ बेफोर सुबुङा ओ जोङो आखाइनि हाबा एबा स्किल डेभलपमेन्ट बायदिसिना खामानियाव बाहागो लानांगौ होननानै आं सानो आरो नोंथां ओ जोंहा आखाइनि हाबा बुङोब्ला जोंहा जों बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै आबादजोंनो ओ सोनारनानै थाबोनाय ओ सुबुंफोर जेरै जोङो
औ
आबाद मावनानै जायो जोङो
नंगौ नंगौ औ
ओ सासे रोखा रोखा आबादारिबो जोंहा सोलोंथाइ सोलोंथाइ नांथारगौ जोंहा एसेब्लाबो सोलोंथाइ नांगौ जिखुनु खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा आबाद माव नानैबो बेखार जिउ एबा बेखार जानानै थानायफोरखौ जोंहा ओ जिउ खुंनायनि राहा लामायाव सोलायनो हायो जों सासे रोंखा राखा आबादारि जानो हा हायो ओ जोंहा फसल बायदि सिना माइ आबाद गोबां गय बागान बायदिसिना मैगं थाइगं गायनानै सासे मोजां आबादारि जानानैबो जों जोंनि जिउखौ खुंलांनो हायो आरो बेनि अनगायैबो बेनि अनगायैबो जोंहा दंबोयो। आखाइनि हाबा आरोबाव ओ सावगारि आखिनाय ओ जोंहा ओ न'नि खामानि मावनाय मिस ट्रि बायदिसिना आरो कम्पिउटार इडुकेसन कम्पिउटार सोलोंनाय गोबां खामानिफोरजों आखाइनि हाबाफोर जों नुनो मोनो ओ जेरै खानाय सिननाय ओ सोरबाया न'आवनो दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंनाय ब्रयलार फार्म बायदिसिना खुलिनानै जिउ खुंनाय बेफोरबायदि राहा खौ ओ लानांगौ होननानै आं सानो मानोना आथिखालाव ओ जोंहा साख्रि एबा सरखारि साख्रि नागिरनो लानो थाखायबो गोबां मोजां सोलों थायनि गोनांथिखौ जानानै फैयो। ओ नाथाय खायसेया लानो हाया बेनि जाहोनाव स्किल दडेभेलपमेन्ट आरो आखाइनि हाबा मावनानै जों जोंनि जिउखौ मोजाङै खुंलांनो हायो होननानै आं सानो। नोंथां माने जोंहा बेफोरबायदि आखाइनि हाबा मावनायखौ मोजाङै सिखायनानै एबा ओ फारसेनिफ्राय लालांनानै सिखायनानै जोंहा एसेब्लाबो सोलोंथाइ लानानै एबा सोलोंथाइ गैजोबाब्लाबो जोंहा बे बेफोरबायदि आखाइनि हाबाजों ओ जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो निसय लानो हायो। जों गोबां नुबोदों आखाइनि हाबा मावनानै जोंहा जिउ राहा खुंनाय जोंहा इयुन जोलैखौ नायनानै एबा इयुन जोलैनि थाखाय साननानै जाहाथे इयुनाव फिसा फिसौ जोंहा फैबावगोन बेफोरनि बागै साननानै जोंहा आखाइनि हाबा मावनाय एबा स्किल डेभेलपमेन्ट बेफोरबायदि आयदाखौ जोङो लालांखानोबो नांगौ आरो आं सानो। सोलोंथाइजों लोगोसेबो सोलोंथाइ जानाय सोलोंथाइ लाबाय थानाय बेजों लोगोसेबो जोंहा आखाइ हाबा बायदिसिनाखौ सोलोंलांनांगौ होननानै आं सानो आरो बेयावनो दं बेयो जोंहा आखाइनि हाबा बुङोबा जोंहा दामनाय देनाय बायदिसिना बेफोरबायदियाबो आखाइनि हाबायावनो गोलैयो जेनेबा जोङो दामनाय देनाय बायदिसिना मोसानाय मुसुरनाय बेफोरबो गोलैयो होननानै होननानै आं सानो मानोना जों बेफोरखौ सिखायनानैबो जों जोंनि जिउ राहा लामा बायदिसिनाखौ जोङो खुंलांनो हायो होननानै आं सानो दा आङो नोंथांनि नोंथांनिफ्रायबो एसेनला मिथिनो लुगैदों आंहा एसेबां रोंखा राखा नङा अब्लाबो आं फंनैसो बुंबाय नोंथां दा नोंथांनि फ्राय आं एसे बुंनायखौ बुंगोनखौ आं आसा खालामबाय
बिदिब्ला आंबो बुंनायनि दा हमना लाबाय जोङो सासे सुबुं एबा सासे मानसियाहाय गावखौ सासे रोंखा -राखा उदाङै थानाय जिउनिफ्राय सासे गोग्गो जिउ खुं राहायाव थावरिनानै थानो हानाय सासे सुबुं खालामनो सासे सुबुं खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगोरगौ गिबियाव बिजाबनि अनगायैबो बा मोजां सोलोंथाइनि अनगायैबो जोंनो मा नांगौ सहायनो हानाय गुन नांगौ जाहैदों जोंना सहायनो हानाय गुन थायो। ब्ला मा जागोन जोङो जों मोनफ्रोमबो बिथिङाव मा खालामगोन जोङो सहायनानै खामानि मावलांबाय थायोब्ला जोङो सानसे से नङा सानसे गावनि थांखियाव बा गाव मावनो लानाय खामानियाव जोङो मा जानो हागोन जाफुंसार जानो हागोन आरो जाय खामानिखौ जाय खामानिखौ थांखि लानानै जाफुंसार जानाय जाफुंसार जाजासिम खामानिखौ मावबाय थागोन अब्लासिम हालागै बै सासे सुबुंनियाव मा थानांगोन सहायनो हानाय एबा दर होननाय गुना थानांगोन आरो बै गुना थायोब्लासो सासे सुबुङा उदां जायखौनोखि बे बेखार होननानै बुङो नङा ओमब्ला औ बै जेंनाखौ जोङो सुस्रांनो हागोन आरो जुदि बानानै गिनानै लाजिनानै जुदि थायोब्ला थाखोमानानै थायोब्ला गावनि ओ थांखिफोर मावनो बानानै थायो। बे जाहैगोन मा जागोन गावबोसो बै गुबुनफोरबायदि बेखारावनो थाहैगोन आरो। दा बेखायनो बे सासे मानसिखौ जोङो सोरबा सासे सासे मानसिखौ जोङो बेखार एबा उदां थासारि हानाय गुननि सायाव जोङो बेनो मा होनांगोन फोरमायथि होनो हानाय जानांगोन आरो दा बेखायनो बै गामि एरियायाव थानाय बा फ्राय मानसिफोर गथ'फोर बा ओ मा होनो सुबुंफोर जायफ्रानोखि बेखार बा जाय उदाङै थाग्रा बैसोरखौ माने मा नांगौ जोंनो मोजां माखासे ओ सुबुं सांग्रांथि होननानै बुङो नङा होमबा जोङो? बे सुबुं सांग्रांथि मेलफोर लानानै जोङो बिसोरखौहाय माने लामा दिन्थिनो हायो आरो। लामा दिन्थिना जाय ओ जाय लामानि गेजेरजों माने ओ बिसोरो जाहाथे गोग्गोयै खामानिखौ मावलांनो हायो। बै सहायनो हानाय गुनफोर सायाव माने बिबुंथि होनांगोन आरो बिसोरनो फोरमायथि होनांगोन आरो। जोङो माने जिउआवमोन सुबुं जिउआव सुबुंनि जेंनाखौ माने सुस्रांनो हानाय गुनानो गाव माबा मोनसे रोंनायनि मोनसे फिथाइ आरो नङा होमबा सोरनोबा गोनां जानाय बेसादखौ जुदि नोंनियाव थानाय मुवाया जुदि सोरनोबा गोनां जादोंबा नों बेखौ फाननानै बेनिफ्राय रां आरजिनो हायो आरो बे जा बेयो जाथों रावानो जाथों जिखुनु जा जायखिजाया जायखिजाया बेसादानो जाथों मुवा बेसादआनो जाथों बैखौ जोङो मा खालामनो हानांगोन जोङो बेखौ ओ गुबुन गोनांथि जोङो राननानै होनो हानांगोन आरो। जुदि बैफोरखौ मावना ओ मावनो हानाय गुन थायोब्लानो बे सासे सुबुङा मा होनगोन जों उदां एबा बेखार जेंनानिफ्राय बारग'गोन आरो। बै बेखार जेंनाया जाहैबाय सोरबा सासेया ओ सोरबा सासे सोरजिनानै होनाय बा सोरबा सुबुङाहाय लाबोनानै गारनानै दोनफैनाय नङा। बेयो जाहैदों गाव गोसो एबा गावनो बानायनानै लानाय मोनसे जेंनासो आरो जाय जेंनाखौ गाव गाव मोजां मोन फ्लानानै एबा गाव सहायफ्लेनानै बानानै गिनानै थानायनि जनाव सोरबाया गेदेर गेदेर गेदेर गेदेर खाबु खाबु मोनब्लाबो मोजां मोजां खाबु थाब्लाबो मा खालामो बानाय आरो गिनाय आरो लाजिनायनि थाखाय मा जायो? थांखिसिम थांनो हाया जायो आरो दा बेखायनो बानाय आरो गिनाय आरो लाजिनायखौ जुदि जोङो ज्राब गारनानै गावनि थांखियाव खामानि मावोब्ला जों सानसे जाफुंसार जागोन आरो बेखार होननाय सोदोबनिफ्राय जोङो गावखौ उदां खालामनो हागोन आरो ओ ओरै मा होननानै बुङो जोङो बै बेखार सोदोबनिफ्राय जोङो उदाङै थानो हागोन आरो।
ओ दा औ जोंहा नोंथाङा जोबोर मोजां बुंलांबाय आरो। जानेखि जोंहा बेखार जेंनाखौ बोरै सुस्रांनांगौ आरो मा मा बिहोमा होनांगौ ओ
औ
बुजिबाय ओ नोंथाङा जोबोर मोजां ओ यनानै लांबाय ओ नोंथां जोंना समा जाबाय ओ नोंथांनिसिम बुं थिना होनायनि थाखाय खेंफोरथि होनायनि थाखाय जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय नोंथां औ बिदिब्ला दोन्थ'
थाबाय नोंथांनिसिमबो।
सै नामा नोंथां?
औ जागोन बिदि
औ